नोंथां औ खोनादों नों
ओ नोंथांनाव सम दंना दसे सावरायनो? ओ आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि ओ बर'नि आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
ओ
जों आबाद बुङोब्ला जोंनि आबाद बुङोब्ला जोंनि गाहाय आबादानो जाहैदों माइ । जों बांसिन फोरानो जों बांसिन जोंनि सुबुंफोरा बांसिनानो आबाद बुङोब्ला मानि सायाव सोनारो बुङोब्ला माइनि सायावनो सोनारो बेनिफ्राय आबाद बुङोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दङ । जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद जोङो दैज्लां बोथोर रनि आबाद बुङोब्ला जोङो गाहायै माइखौनो मिथिनो मोनो । बेनिफ्राय मेसें बोथोरनि आबाद बुङोब्ला जोङो नोंथां जेरैहाय थेसि सबाय दालि दालिया जोङो मोननै रोखोमनि मोननो हायो । खाला दालि आरो मुसुर दालि बुङो बिसोर मोननै रोखोमखौ मोननो हायो । आरो बेसर बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम नि जोङो मेसेङाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो जोङो दैज्लां बोथोरनि खौ रुजुयोब्ला जोङो मेसें बोथोराव बांसिनै आबाद मावनो हायो होननानै मिथियो । थिग बिदिनो जोङो आबाद माव नो बुङोब्ला जों दैज्लां बोथोरनिखौ बुङोब्ला जोंनि हारि बर' माहा रिया जोङो माइजोंनो सोनारनानै थायो बेखौ जोङो माइखौ बुङोह ब्ला मोननै रोखोमै गायनो हायो जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि आरो मेसें बोथोरनि । जोङो आबादखौ माइ आबादखौ मोननै बोथोराव मावो । दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर दा जोङो दैज्लां बोथोराव मावनायानो जाहैदों जोङो गिबियावनो जोङो माइ आबाद खौ बोरै मावनो बुङोब्ला जोङो जोङो बैसाग नङाब्ला जेठ दानावहाय जोङो माइखौ खोथिया बानायनो थाखाय फोग्रोनाय जायो । बेखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो जा जोंनि मेसें बा मेसें बोथोराव मोननाय माइ आबादनि फिथाइ बेनिफ्लाय बेनिफ्रायबो जोङो माइज्लि हिसाबै दोन दोनथुमनानै लानाय जायो नङाब्लाबो जोङो हाथाइ बाजारनि रांनि माइज्लि बायनानै लाबोनो हायो जायखि जाया जोङो माइज्लि खौ गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनाय जायो हरसे बे माइ माइज्लिखौ जोङो गाजा अरहोनो थाखाय फाथो बस्थायावहाय मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो नङाब्ला ब्लाबो जोङो जायखि जाया जोंनि हायाव लखबनानै जोङो थालिर बिलाइ थास'लाय बेफोरजों मोजाङै खोबथेनानै दोननायखौ नुबोदों जाहाथे बियो गरम जानानै मोजाङै खिलि होयो बा गाजा अरो बेनि थाखाय आरो जोङो बेखौ खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो दुब्लियाव जोंनि हाया बेसेबां बुरजा बेनि खौ जोङो नायनानैहाय माइलिया जोंना बेसेबां बुरजा बेखौ नायनानै जोङो हालेवनाय जायो बेखौहाय जोङो बेखौ जोङो सासे सानै बुङो ना बे हालेवनायखौ बेबायदियैनो जोङो सानै, साथाम बेफोर फोरहालागै हालेवनानै मोजाङै गोमोन खालामनानैहाय बे खौ जोङो जेब्ला जोंनि माइआ खिलि अरो माइलिया गाजा हरो अब्लानिया जोङो बेखौ फोनानै लाग्रोनाय जायो बेखौहाय बेखौहाय जोङो जेब्ला फोनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो माइ बेयो मोजाङै गायजानाय फुजानाय जायो बुङोब्ला जोङो बेखौ बे से दान नङाब्लाबो से दान खावसे बेफोरबायायदियावहाय जोङो फुनाय जायो
औन दां
माइखौहाय नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन माइ आबादनि बा जायखिजाया आबादनि सायाव
दा जोङो जोंनि बर' हारिनि गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइखौनो होनांगोन माइखौनो गुबै आबाद होननानै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों बेजोंनो जोङो बर'फ्रा गोबांथार आबाद मावो जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो फाथो आबाद मावो थास' आबाद मावो जेरै थास', आबर थास', आबर थारुन होनो फिथा थारुन होनो थारुन गुबै होनो बैफोर थास'नि आबादफोरखौहाय जोङो दैज्लां बोथोराव मावो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मेसेंनि आबाद होननानै नानै बुङोब्ला जेरै बेसर थाबाय सिबिं थाबाय आलु थाबाय लाइ लाफा मुला बेफोर आबादफोरखौहाय जों मावनाय ज आब बेफोरखौय जों मावनाय जायो बेबायदिनो बेसर आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा मेसें बोथोराव जेरै जोङो मोनसे हाग्राखौ एवस्रांनानै बे हाग्राफोरखौ खौहाय जोङो लांदां खालामना दंफांफोरखौ जोङो बोस्रांनानै हाग्राफोरखौ रानहोना जोङो सावस्रारनाय जायो बेखौ जोङो जुम आबाद बुंङो बेसर आबादफोरखौहाय ओ बेखौहाय जोंङो बांसिनै दुबैबा ओ दै हाबै जायगा बेफोर गोरान जायगायावहाय जोङो बेसर आबादखौ मावनाय जायो। ओ बेबायदिनो ओ मोनसे आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा मोनसे थि जायगानि गोनांथि जायो थ' बिदिनो बेसोर आबाद माव थाखाय जोङो जोंनि गोनां जानाय हाखौहाय जोङो ओ मोजाङै एवस्रांनानै लानाय जायो एवस्रांनानै लानायनि उनावहाय जोङो ओ नांगोल बा ट्रेक्टरफोरजों जों हालेवनानै हालेवखांनायनि उनाव जोङो बै जेखिनि जोंनि हालेवनाय जायग गायाव हाग्रा थायोना नोंथां? बे हाग्राफोरखौहाय जोङो हुकेनफोरजों ओ हाय ओ खायनानै बा रयना बै हासिनिफोरजों बोनानै जोङो ज खालामनानै ओ सावनानै होनाय जायो सावनायनि
औ नंगौ नोंथां।
खनसे फिन एवफिन बावनानै जेब्ला ओ हाया बेगरफोरखौ फोजानाय जाबाय अब्लाबो बै समावहाय जोंङो फाथो बेगरखौ फोनानै लानाय जायो। फोनायनि उनाव जोंङो मै होयो मै होनानै बिदिनो खायफाया बेरा होबाय जाहाथे मोसौ बोरमा बा जिब जुनार बेफोर हाबनो हा यैबायदि बेबायदिनो खायफाया ओ बे आबादखौ मावनायाव हासार बाहायो जेरै खायफाया ओ मिथिंगायारि हास सार नेसारेल हासार खायफा रासायनारि हासार बिदि बाहायनाय जायो दा गुबैयै जोंना ओ मोसौनि गोबोर हासारानो मोजांसिन होननानै जों बुंनो हायो बेखायनो खाय फाया जायफोरना गोबोर हासार थायो बिसोरो गोबोर हासार बाहायो बेबायदिनो जोंङो बेसर आबादखौ मेसें बोथोराव मावनाय हिसाबै जोंङो जाहाथे जोंनि बेसर आबादखौ जाहाथे एम्फौ बा गुबुन जेबो जिब जिबिफ्रा जानो हायि बादि जोंङो मुलि सारनानै होनाय जायो आरो गोजां बो थोर मावनाय हिसाबै जों माब्लाबा बेसर बारनाय टाइमाव खुवा लोगो मोनोथ' नोंथां। ओ जायनि थाखाय जोंङो खुवानि मुलि सारनानै होनो गोनां जायो जुदि बिसरा बार फुनाय टाइमाव खुवा लोगो मोनोब्ला बिनि फिथाइआ मोजां जाया बियो रुंगुलाङो आरो मुसिलाङो बेनि थाखायनो जोंङो खुवानि मुलि सारनानै होनो गोनां जायो बेबायदिनो जेब्ला ओ मास मोन नै मोनथामसोनि उनाव बेसरा मोनो खायफाया बेखौ फुनो थाखाय खामला हो बाय आरो खायफान दाहोन रुवाथि जुदि थायोब्ला दाहोन रुवाथिखौनो मावहोनो हाबाय गो गोदोनि दिनाव खामानि मावनो जोंनि बर' हारिफ्रा गोबांथार दाहोन रुवाथि लायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोर जाहोन रुवाथिफोर खौहाय जोंङो नुबांनो थांलिया गैला खौनो बुंजाबाय लासै लासै समजों लोगोसे मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायबोनायजों लोगोसे जोंङो दाहोन रुवाथि फोरखौ जों नुनो थांलिया जायनि थाखाय जोंङो खामला होनो गोनां जायो हाजिरा होनो गोनां जायो बिदिनो हाजिरा फुनायनि हाजि हाजिरा होयो खायफाया दिन हाजिरा लायो खायफाया ओ बिदिनो बिगा हिसाब हाजिरा मावो खामला मावो बेबायदिनो फु फुखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ज' दामायनानै खायफाया मोसौजों मारा होयो। खायफाया आथिखालनि मेसिनजों मारा होयो बि मारा होखांनायनि उनावहाय जोङो बिस सरनि जुजायफोरखौ जोङो सानदांगा एबा सान्द्रि बेफोरजों जों सालिनानै होनाय जायो। सालिनानै जों बे बेगरखौ आलदा खालामनो सान्द्रि बा सान्दागाजों सालिखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे बे सराव हाद्रिफोर थायोना नोंथां ओ बे हाद्रिफोरखौहाय जोङो गैया खालामनो थाखाय जोङो सानद्रिजों बार हगारनाय जायो जो फागुन दानावथ' जोंना गोबां बारखोलोोखोलोोब बारो आरो जोङो बेसर आबादखौ फागुन दानावनो मारा होनाय थि सम जोंहा फागुन दानावनो मोनहैयो जों बेसर आबादखौहाय दा बे समावहाय जोङो ओ बे बेसर बेगरनिफ्राय हाखौ जानगार खालामनो थाखाय जोङो बार हगारनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बारखौ हगारखांनायनि उनाव जोंना बेसरा बेसर बेगरा आलादा जागोन। आरो बेयाव थानाय मैला हाद्रिफोरा आलादा जागोन बेखौहाय जोङो बारहगारखांनायनि उनाव सेर एबा फारलाजों सुनानै जोङो ओ हाथाय बाजाराव फानहैयो। खायफाया बेसननिफ्राय थाव फेरेदनानै जायो । न'खरफ्राव बाहायो बेफोरखौ आरो खायफाया फानो बिदिनो बेफार फालांगि खालामो बेबायदिनो बेसर आबादखौ मावनाय जायो । बेनि अनगायैबो जोङो गोबांथार आबादखौ मावबोयो । दा नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंलु खालामनो सानदों । जोंनि बर'फ्रा आबादनि सायाव माबायदि बिथा खालामनानै ओ जिउ खुंबोदों बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ।
जोंनि बर'फोरखौ आरोद आबादजोंनो सोलिनानै सोनारनानै सोलिबोनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों जोङो गोदोनि समखौ बुङोब्ला जोङो गोदो गोबां आबाद खालामनायखौ नुदोंमोन दाबो आबाद मावो नाथाय दा गोदान मुगाजों सोलिनानै हाय बोरैहाय रासायनारि मुवा बाहायनानैहाय गोबां आबाद खालामनो हायो बेखौ बिजिरनानैहाय आबाद मावनायखौ नुबोदों । गोदो जोङो माइ आबाद मावनायाव जोङो बेफोरबायदि रासायनारि मुवा बाहायनायखौ जों नुबोआमोन । नुनो मोनाखैमोन आरो गोदो गोदो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावबोदों जेरैहाय जोङो गोदो दैयो आबाद मावबोदोंब्लााबबो बेफोरबायदि बांद्राय बेफार फालांगि खालामनायखौ नुबोनो मोनाखैमोन । गोबां बेफोरबायदिनो लाव फान्थाव जोगोनार फाथो आबाद बुंदों नोंथाङा जेरैहाय । बेफोरखौ मावबोदोंमोनब्लाबो गोदैयो बेफोरबायदि बांद्राय बेफोर फालांगि खालामनायखौ नुवाखैमोन जोङो खोनाबोनो मोन्दों जों जेरैहाय सोलाय सोल' सोलाय सोल' खालामनानै सोलिबोनाय बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों । बा खोनाबोदों । गोदो जोंनि आबै आबौमोननि खोन्थानायाव । गावजों गाव सोलाय सोल' खालामनानै सोलिबोनायखौ। थि बिदिनो गोदो आरो दा गोदान मुगा हिसाबै जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनायावहाय जेरैहाय दा जोङो गोबां रोखोमै आबाद मावबोदों रासायनारि मुवा बाहायनानै । थिग बिदिनो जोङो दा बर'फोरा बे आबादजों गोदोबो जेरै सोनारानानै सोलिबोदोंमोन दाबो गोबाङानो बे आबाद सोनारनानै सोलिदों नाथाय दा बांसिनै जोङो आबादजों सोनारनानैबो सोलिनो हायो होननानै ओइ नुनो मोन्दों मोन मोनदों। बेफार फालांगि मावनानैहाय दा जोंनि सावरायनांगौ समाबो जाबाय नोंथां । बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखौनो दोन्थ'नोसै नामा ।